औ खोनादोना नोंथां औ खोनादों अ
औ
नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव आं सोंथि सोंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङब्ला
औ दङ फ्रि
औ नोंथांनियाव आं मोनसे आयदानि सायाव माने सोंथि सोंनो सानदोंमोन ओ माने मिथिं गायारि खैफोदखौथ जोङो गोबां माने उन्दै समनिफ्रायनो माने नुबोबाय मिथिबोबाय आरो बेफोरजों जोङो मोगा मोगिबो जानांबोबाय बेनिखायनो आं नों थांनियावहाय मिथिंगायारि खैफोदनि सायावनो मोनसे सोंथि सोंगौमोन माने मिथिंगायारि खैफोदथ गोबां रोखोमनि दङ नालाय बिनि सायावनो माने ओ मिथिंगायारि खैफोद ओ सारन्थाइ गावनाय आरो दैबाना जानाय ओ सारन्थाइ गावोब्ला माबायदि मिथिंगायारि खैफोद जायो आरो दैबाना जायोब्लाहाय माबायदि माने ओ खैफोद जायो ओ बेफोरखौहाय नोंथाङा एसे आंनो खोन्थालांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो उम सारअन्थाइ गावनायनि सोमोन्दै एसे बुंनाहोनोसै नामा सारअन्थाइ गावनायाबो ओ मिथिंगानि मोनसे बेसेबा गोमोथाव बा गिथावना खैफोद ओ सारअन्थाया उम गोबां अखा हाबाबा एसे एसे अखा हाबा अखा बोथोराव जायो जेब्ला समाव अखा बो अखा हागोन बा अखा बोथोरखौ हा अखाया खोबना लादो जोमैया खोबना लादो अब्लानि समाव जोङो ओ अखा हानोसै हानोसै बा बा अखा हाबोला जों सारअन्थाइ गावनायखौ नुनो मोनो ओ सारअन्थाइ गावनाया बे बायदिनो ओ ओ हरखाबै उम थि सम गैयालासिनो जेरै बांग्रिफोर फैनाय बायदि नङा जों सारअन्थाइ गावनायनि गुमुरखो एसे हमदांनो हाखायो समाव जोमैया जोमैया खोबना लायो बारदाय समाव अखा हायो बे समाव सारन्थाया गावो ओ सारअन्थाइ उम सारअन्थाइ गावनाया ओ नैबे दा गोदान मुगायाव दा गोदान जुगावहा ओ जेरै ओ इन्टारनेट फाइभजिफोर बाहायनाया गोबां जाबाय नालाय बेखायनो सारअन्थाइ गावनायाबो ओ इसे अखा हाबानो सारअन्थाइ गावनायखौ नुनो मोननोसै बेखायनो जोङो गाव गावनो सार अन्थाइ गावनायनिफ्राय गावखौहा ओ साबधानावहा ओ बा संरैखाथियै लाखिनांगोन आरो जेरै जोङो औ जेरै जोङो सारअन्थाइ गावबोला ओ दुब्लि फोथार लांदां जायगायावहा थानाङा ओ जाय जायगायावहा दुब्लि फोथाराव एसे एनै दाथ' दैज्लां बोथोराव दै थायो नालाय अखा हानायदो जेराव दै दङ ओ दै दङ जेराव लांदां दुब्लि फोथार ओ जेबो गैया न' बां गैया बेफोराव जों थानाङा मानो होनबा ओ सार अन्थाया ओ मोब्लिब बायदि बोगथाबा नालाय कारेन्ट बायदि
औ
ओ बियो दैनि दाहार जेरै कारेन्टआ दैनि दाहारजों सोमजियो थिग बेबायदिनो सारअन्थायाबो ओ लांदां जायगा दै गोनां जायगायाव बांसिन ओ सारअन्थाइ गोलैनो सान्स थायो आरो
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो ओ दुब्लि फोथार लांदां जायगा आ बेयाव थायालासेनो ओ न'फोराव हाबसोननानै थानांगोन ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ लामा सामा ओ दंफां ओ दंफां गोजौ थायोना ओ दंफां गोजौफोराव जोङो हाबसोनानै थानो मोना मानो होनबा गोजौ दंफाङावहा सारअन्थाया थाब नाङो बा थाब गोलैयो होननानै जोङो मिथियोबा नुनो मोनो बेखायनो जोङो सारअन्थाइ गावबाला उम गोजौ दंफांफोरावहा हाबसुनानै थायालासिनो जोङो ओ सारअन्थाइ गावनाय सोदोब एसे ओ खोनानो मोनबा बा गम मोनबानो जोङो गाव गावनि न'आवहा फैनानै ओ हाबसोना थानांगौ आरो आरो सारअन न्थाइ गावनाय समाव जों जेब्लाबो ओ सेन्देल होरि गानना थानांगौ आथिङावहा मानो होनबा बियो मोब्लिब बायदि नालाय बोगथाबो उम आरो जोङो दायो थ' गोबां फन होरि बाहायो इन्टारनेट होरि बाहायो जों इन्टारनेट बा गाव गावनि फनफोरखौ हा दसे समनि थाखाय सारअन्थाइ जोबजासिम अफ खालामना लानांगौ जायो जाहाथे सारअन्थ थाया सारअन्थाइनिफ्राय जोङो रैखा मोनो सारअन्थाया जे जाहाथे जोंनि बे ओ फाइभ जि इन्टारनेट मबाइलनि गोहोखौ बोबथानानै जोंनियाव गोग्लैफाया बिनि थाखाय जोङो एसे साबधानाव थानांगौ जायो ओ बिनि अनगायैबो जोङो नो मोसौ मैसोफोरखौबो जिब जुनारफोरखौबो सारअन्थाइनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो जेब्ला अखा हायो सारअन्थाइ जोमैया खोबना लायो सारअन्थाइ गावनायनि इसे माबा मोनो अब्लानो जोङो मोसौ मैसोफोर खौबो दुब्लिनिफ्राय न'आव लाबोनानै दोनफैनांगौ जायो मानो होनबा ओ मोस सौ मैसोनियावहा बारा नाङो मानो होनबा मोसौ मैसोफोरनि आनथिंआव सेन्देल थाया बिसोरो थेंखो दैयाव गाना लायो मोसौ मैसोआ दैयाव गाना लानायनि था खाय बिसोरनियावहा सारअन्थाया थाब बोगथाबो थाब बोगथाब हरोबा थाब गोरलैनो सान मोनो आरो बेखायनो जोङो मोसौ मैसोफोरखौबो सारअन्थाइनिफ्राय बासायनो थाखाय उम दुब्लिनिफ्राय न'फोरावहा नांगौ बायदि टाइमाव बा टाइमनि सारअन्थाइ गोलैयै गोलै सिगोन टाइमनि एसे सिगाङावनो लाबोनानै सबदानाव दोननांगौ आरो गाव गाव मानसिफोरा साबधान थानायनि अनगायैबो
औ
ओ आरो बिनि अनगायैबो दायोथ' गोबां ओ गिदिर गिदिर मा होनो लाइन मोब्लिबफोरबो लांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि लांगोना सेर न' सेरफोरजों बेखायनो जोङो सारअन्थाइनिफ्राय बासायनो थाखाय गाव गावखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय ओ मोब्लिब ओ मोब्लिब खुन्थाफोरनि गेजेराव जाय जायगायाव मोब्लिबा ओ बारा फैयो बे जायगायाव जों थानाङा बेनि अनगा गायैबो गोजौ गोजौ दंफां सिङाव जों थानाङा मानो होनबा गोजौ गोजौ दंफां गोजौ गोजौ मोब्लिबदारफोरावहा सारन्थाया थाब बो थायोबा थाब गोलैनो चान्स मोनो बेखायनो जोङो गाव गावखौ साबधान लाखिनो थाखाय बांसिन सार अन्थाइ गोलैयोबोला औ नोंथां
औ बिदिला नोंथां ओ आंबो दैबानानि सोमोन्दै एसे खोन्थालांसै नामा नोंथांनो ओ दै बानायाबो जाबाय जोंहा ओ बेखौ माने जोंहा माने गोबांथाराना दैबानाया जेनेबा जोंहा एसे दि माने मोनथिनायनि जेनेबा दैबाना जागोननि मोनसे माने सम्भाबनाखौ जों माने एसे मोनखायो आरो ना ओ जेनेब्ला जों अखाफोरा बिदिनो नागाराथारालासिनो सानफ्रामबो जुब जुब जुब हाबाय थायोब्ला माने दैबाना जागोनखौ एसे हमना मोन खायो आरोना दिनै दैबाना जासिगोन आरो दैबाना जायोब्ला मा जायो दैबानाया माने जाय जायगायावहाय दैमाफोर दैसाफोर थाखायो आरो ना दैसा बोहैलांनायफोर थाखायो बेफोरबायदि जायगायावनो माने थाब थाब दैबाना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना जाय जायगाथिं हाय एसे दहला जायगा आरो खाथिफोरावहाय दैसाफोर थायो बोहैलांनाय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैसा बेफोरबायदि थायोब्ला माने दैबाना जानायनि जि माने सम्भाबना बे माने बांसिन थायो आरो अखा हाब्लानो जे दैबाना जागोन बेखौ माने हमना मोनखायो आरो ना मानसिफोरा
औ
बेनिखायनो मा जायो थेवब्लाबोथ' जों दैबानानिफ्रायहाय न'फोरखौहाय बोखारना लांनो हानायनि मोनसे माबाया थाहैया आरो ना खाबुआ थाहैया बेनिखायनो दैबाना जायोब्ला जोङो माने दैबानाज जों भुगिनांनाय जानायखौ माने जों नुनो मोननाय जायो आरो ना बेफोरखौ जोङो हमनानै ला मा होनो ससियेल मिडिया हमला निउसफोराव जों माने नुनो मोनो सोरबा सोरबा गावबा गावनि भ्ल'ग फोरावबो दिन्थिनायखौ नुनो मोनो बबे जायगाथिंहाय दै बाना जानानै माबायदि खहा जालांदों दैबाना जायोब्ला हाफोरा खुरखायो हमनानै ला जोंहा दैबाना जायोब्ला बिदिनो दुब्लि बोथारफोराव लोमफैयोब्ला दै दैमानिफ्राय दै फैयोब्ला मा जायो बालाजों बुफब फैनानै आबादफोरखौहाय मा खालामो फोथै फैयो माने आबादनि खहा जायो जोंहा दैबाना जायोब्ला आरो न'फोरखौहाय लोमफैयोब्ला मा जायो न'नि मानसिफोरा थानो गोब्राब जायो जिब जुनार फोर थानो जायगा मोना जायो बेफोरबायदिनो गांसोफोर माने नागिरना जानायाव माने बिराद गोब्राब जायो बिब्दिनो जोंहा मा जाबावो दैबाना जायोब्ला न'खराव थानाय मुवा बेसाद गोनांथि जानाय बाहेरायाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ मा बु बुखार लाङो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो
हमनानै ला जों बबेबा बबेबा जायगाथिंथ माने दैमा खाथिफोराव थानाय दैमा गिदिर खाथिफोराव थानाय न' फोरखौहाय बुखारनानै लांनायखौनो जोङो माने नुनो मोननाय जादों आरोोना स ससियेल मिडिया फोरावहाय नायनानैहाय बेफोरबायदि माने खहा जायो हमना ला जोङो लामाफोरखौ बेबो खुरखायोब जोंहा जोबोद खहा जायो लामा खुरखानो हायोबा जों थांलाय फैलायनि लामायानो माने फुरा बन्द' जानायखौ जों नुनो मोनखायो आरो ना बेयाव माने थांलाय फैलाय ह हान्थाामेलानि राहाया माने बिराद खहा जानायखौ नुनो मोनो हमनानै ला जोंहा मोनसे समावहाय दैबाना जानानैहाय मा जादों कलेजनो लोमदों फरायसालियानो लोमना होयोब्ला जोङो बेयावहाय फरायहैनो मोना थांनोनो हाया माने कलेजावनो हाबनो हाया बा फरायसालियावनो हाबनो हाया क्लास लानो मोनि बेफोर बेफोर माने मोनसे जेंना आरो ना दैबानाजों लोमजानानैहाय आरो दैबाना जायोब्ला मा जायो दैमानि दै फैयोब्ला फुलुं फैफायो बेफोर हमनानै ला सिङाव हाबोब्ला बे फुलुङाहाय जोबोद मानो आरो ना मानसिनाव एसे नांब्लानो बेजों मान जायोब्ला माने सटर बायदिसिना जायो आरो ना मोदोम स्किनफोराहाय बिगुरफोराहाय मा जायो सिथर बेरनानैहाय बै माबाजों फुलुंजोंहाय सिथर बेरो आरो खायफा खायफानियाव बेनिखायनो माने बेफोरो माने मोनसे खैफोद आरो ना आरो बेफोरबायदिनो हमनानै ला लामानि माबानाय खुरखानायनि अनगायैबो बेफोरबायदिनो जोंङो बे दैबाना जायोब्ला मा जाबावो जोंहा आबाद खवाखौथ' आं खोन्थाखाबायानो आरो बेफोरबायदि जोबगावनो हाया थेवब्लाबो माने बेफोरबायदि जानाय समावहाय सरखारा माने माखासे राहा होनायखौ खौ जों नुनो मोननाय जायो आरोोना दैबानानि समावहाय बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि थाव संख्रि बानलुनि जों मान बायेरायाव ओंखारलांनो हाया नालाय हथ मेला खालामनोनो हाला नालाय बेनिखायनो माने सरखाराहाय बेफोरबायदिनो रेसनफोर बिदिनो माइरं दालि थाव बेफोरबायदि माने राननानै एसे सहाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बेफोरबायदिनो मानसिफोरबो बुखारलांनायखौ नुनो मोनो दैबाना फोरावथ' मोसौ मैसु बेफोरखौबो बुखारलांनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरो माने जोबोद माने खहा गोनां आरोना दैबाना फैयोब्ला आरो बेफोरो माने मा जाबाय थाग्रा माने मोनसे जाथाय जाथायखा आरो बेबायदिनो नोंथांङा मा होनो मिथिंगायारि खैफोद माबाफोर आरो मिथिंगायारि खैफोद जा नुबावदों नामा मिथिबावदों नामा बेखौ माने नोंथांङा एसे फोरमायलांनो हाबावगौ नामा माने फोरमायनो हायोब्ला नोंथांङा एसे आरो फोरमायलांबावदो आरो
औ औ नोंथां जेरै नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांबाय दैबानानि सोमोन्दै नोंथांङा दैबानायाव मा मा खहा जायो बेखौ बुंलांबाय बिनि अनगायैबो आंङो मा मा राहा लानो हायो बेखौ एसे बुंना होनसै नामा दै बानायावहा
औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन
औ जेरै दैबाना जायोब्ला जोंङो इसे साबधान थानांगौ गाव गावनो एसे गोजौ जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ बिनि अनगायैबो जोंङो दंग' दंला दै थांनाय नालाफोरखौ जावनानै गुवार खालामाम थिननाङा बेफोरखौ जोङो एसे साबधान थानांगौ बिनि अनगायैबो जोंङो दंग' दंला जेराव दैफोरा एसे माथावरिफोरखौ खुरखागोन बायदिबा जों बेयावहा औवा दंफं ओ थालिर दंफं बा बायदिसिना दंफंफोरखौ गायनानै जोङो दोननांगौ मानो होनबा ओ जेरै माथावरिफोरखौ खुरख'नो हायि खामो औवानि मुरा थालिरनि मुराफोरा एसे हेल्प खालामो खुरखनो खरख'नो हायियावहा दैबाना जानायाव एसे हेल्प खालामो बेखायनो जोङो ओ दै बाना जा
जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबायमोन नामा नोंथां बिदिब्ला
औ नोंथां औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे नोंथां